हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां आं गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां ओ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आंबो गसाइनि अननायाव आंजों लोगो लोगोसे आंनि न खराबो मोजाङैनो दंथयो नोंथां।
औ नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनैनि बे समाव जोङो बैसागुनि बागै ओ सुंदयै सावरायलायनो होननानै आअंङो नोंथांखौ फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां राय्लायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंना बैसागु होननानै बुङोब्ला थ बरनि मोनसे बे ओ
किथिन होननानै फोरबो होननानै एबा ओ बर समाजजों लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो होननानै जोंङो मिथिना मोनो।
औ नोंथां।
औ। बिदिनो बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय फालियो बेखौ नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। ओ जोंना बैसागु फोरबो खौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो नोंथां। अ मोनसेया मो सौ बैसागो मानसि बसागु जों मोसौ बैसागु सानखालि जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो लोगोसे जोङो मोसौखौ थुखैनायनि सिगाङावनो निजि गाव गोथार साखोन सिखोन जानानै दुगैस्र' लोबस्र' जोङो जाहोना थाग्रोनांगौ। लोगोसेनो जोङो मोसौखौ थुखैनो था जा नांगौ जानाय मुवा बेसे बे जोङो बाहायनाय जायो जेरै जोंनो मोसौ थुखैनायाव ओ ओ ला फानाल
औ नंगौ।